हेल।
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायलायनानै हरदोंमोन नोंथां
औ।
औ होमबा आं नोंथांनाव आं मोनसे ओ नोंथांजों इंराजि रावखौ जों मानो सोलोंनांगौ आरो जोंहा सोलोंनानै मा मुलाम्फा मोनो बेनि सायाव स।
औ औ।
औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दानि ओ गोदान मुगायाव जों इंराजि रावखौ मानो रोंथारनांगौ आरो बेखौ रोङोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो।
होमबा नोंथाङा खोनासंदो।
औ।
दानि गोदान मुगायाव। इंराजि। जिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। मानो होनबा। ओ नोङो जि खामानियावबाबो नों बबेबा मोनसे। फरायसालिफोराव फोरोंनोबाबो बा नोङो बर आयदानि जाबाबो नोङो इंराजिखौ रोंथारनांगौ जायो। आरो अफिसफोराव। थांबाबो नों इंराजिखौ रोंथारनांगौ जायो मानो होनबा ओ जोङो ओ अफिसफोराव थांबाथाय जोङो एप्लिकेसन लिरनांगौ जायो बेफोरखौ जोङो इंराजि जोंनो लिरनांगौ जायो इंराजि हांखोजोंनो मो लिरनांगौ जायो आरोना आरो ओ जेरै बेबायदि जोङो दायो आसामाव दं नालाय जोङो आसामाव थाबाबो जोङो बर' ओम दायो आसामाव थाबाबो जोङो माने बर' होननानै जों आसामाव दं बर' हारि होननानै होनबाबो जोङो माने अफिसफोराव थांबा बा सोरबा गिदद मानसिजों रायलायनोबाबो माने जोङो इंराजि सोदोबफोरखौ बाहायनांगौ जायो।
औ औ
मानो होनबा ओ जोंनि बर' रावा माने दासिमबो माने लिर लिरनाय महरै ओ मोनदोंबाबो माने अफिसफोराव माने बिखौ बाहायनो हायाखै आरोना हयथ' जोङो आसामिसखौ रोंनांगोन नङाबा जोङो इंराजिखौ रोंथारनांगोन आरो
अ
आरो इंराजि इंराजि रोंबाथाय गावबो मोनसेया गोग्गानाय मोनो। मानो होनबा नों बाहार बेबायदि बेलेग ओ आसामनि बाहेरायाव थांबाबो बो नोङो हिन्दी आरो इंराजिखौ रोंथारनांगौ जायो मानो होनबा बेयावहायथ' जोंनि बेयाव आसामाव सोलिनाय बर' गार' बा ओ हारसा सोदोबफोर बे रावफोरा बेयावहाय मिथिया जोङो बेनिखायनो इंराजि आरो हिन्दी बेफोरखौ जों रों नांगौ जायो औ आरो एसे नोंथाङा फोरमायदो
औ औ नोंथां दा नोंथां होननायनो जों इंराजिखौ रोंथारनांगौ मानोना बिदिनो नोंथां होननाय बायदिनो अफिस बहाबा अफिसफोराव थाङोब्ला बा बहाबा माबा मोनसे ओ माबा मोनसे ओ एसे गुबुन गिदिर एसे गुबुन गिदिर गिदिर खामानि मावनोब्ला जोंङो इंराजि लिरनांगौ जायो बा इंराजिजों बुंनांगौ जायो बेफोर जोंनि थाखाय गोनांथार बेखायनो
औ
इंराजि औ इंराजिखौ जों दा गोदान मुगायाव सोलोंना लायोब्ला गोबां मुला दं थिग बेबायदिनो ओ ओ गुबुन गुबुन गावनि ओ गावनि जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलाव ओ गुबुन गुबुन ओ हादोराव ओ दावबायोब्लाबो बा जों ओ जोंनि आसामनिफ्राय बायजोआव थाङोब्लाबो जोङो इंराजि खौ औ इंराजिखौ रोंथारनांगौ जायो बा बहाबा ओ बिदिनो गोजौ सोलोंथाइ लाहैनोब्लाबो बा औ बा गावनि ओ गुबुन मोनसे खामानि गिदिर खामानि मावनोब्लाबो जों इंराजिजोंनोमावनाो मावनांगौ जायो बे ओंखायनो जोंनो औ इंराजि जेराव जों रावखौ जों सोलोङोब्ला जोंनि थाखाय दानि जुगाव गोबां गोबां मुलाम्फा दङ' आरो बिदिनो औ जों जुदि ओ इंराजि रावखौ जों रोंनानै थायोब्ला दानि जुगाव जों बायदिसिना गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफ्रावबो जों हाबनानै थानो हायो जेराव औ नेसनेल कम्पानि होनना बुङोना जेब्ला नेसनेल नेसनेल लेंगुवेज जोंना इज इंराजियनो बेनिखायनो जों जुदि बे थायोब्ला गोबां ओ रां मोननो हानाय कम्पानिफ्राव जोङो मावनानै थानो हायो बे बेफोर जोंनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा औ बा ओ आरो बिदिनो इंराजि रावा दानि-दानि जुगाव जोबोद गोनांथार जानानै फैदों मानो होनबा दानि जुगाथ' कम्पिटिसननि जुग गोबां गुबुन गुबुन हारि बा गोबां ओ गुबुन हादरफोरजों जों समान समानै आगान सुरनो थाखाय जोंनो इंराजि रावा जोबोद हेफाजाब होयो। बेबो नंगौ आरो दा होम्बा आं नोंथांनो जा हायो एसे सुुंदब्लाबो फोरमायना होबाय होनबा नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो गोसो दंब्ला फोरमायबावनो हागोन।
औ
आरो ओ इंराजि सोलोंनाया माने जोंनि नि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदोंब्लाबो माने ओ दानि मुगायाव इंराजि इंराजि सो माने इंराजि रावखौ सोलोंनानै माने गावनि बिमानि रावखौ नेग्लेक्ट खालामनाय बेबायदिबो माने गोबां नुनो मोनो।
औ औ बेफोर जाबाय जोंनि खहा औ बेफोर जाबाय जोंनि खहा नोंथाङा होम्बा एसे खहाखौबो फोरमायदो औ
औ जेरैबायदि जोंनि ओम जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जा गामिनिफ्राय जेब्ला नो नोगोरफोराव थाङो नोगोराव थांनाय लोगो लोगोनो माने गावनि बिमानि रावखौ इसोरो बावलाङो आरोना। इसोरो गावनि बिमानि रावनि अनगा माने बेबायदि इंलिस बा हिन्न्दी बेफोरखौ बाहायो बांसिन सिन बाहायो आरो बेफोरखौ गावनि बिमानि राव बुंग्राफोरखौ माने एसे लाजिफोनांनायनि बायदियै बिदि माने बाहायो इसोरो खिन्थु बेबायदि आंनि मथेबा बेबायदि खालामनो नाङा इंराजि रावखौ सोलोंनांगौ नंगौ बेबो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनबा दानि गोदान मुगाजों जों गोरोबनानै थानांगौबा जोङो इंराजिखौ रों थारनांगौ
औ औ
बे बे बि दि होननानै जों गावनि बिमानि रावखौबो बावनो नाङा बेफोरखौबो जोङो अराय माने लाखिनानै दोननांगौ मानो होनबा नोङो जेसां खि इंराजि खोनो रों जेसां
औ
एसामिसखोनो रों बा जेसां नों हिन्दी रावखोनो रों खिन्थु गावनि बिमानि रावा अरायबो गावनि खा बेनिखायनो बेफोरखौ माने अराय लाखि माने खिनांगौ आरोना आरो आजिखालि जुगाव माने जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आरोना बेलेग हारिनिखौ बुंनो थाङा आङो मानो होनबा बर' हारियाव नो माने बांसिन बेबायदि सोलिगासिनो आरोना माने ओ फु जां सरकारि स्कुलफोराव थाबा माने बिसोरो माने बर' मिडियामाव होआलासेनो बिसोरो माने इंराजि मिडियामाव गथ'फोरखौ एडमिसन खालामना होयो। जेरैबायदि इंराज जि मिडियामाव थांबाथाय गथ'फोरखौ माने जोथोन लायो। बेबायदिनो जुदि ब' बर' राव सोलोंनो थांनायाव जेनेबा बर' फरायसालिफोराव जोङो बर' मिडियाम लानानै फोरों फरायनायावबो जुदि बेबायदि जुदि जोथोन लायोबा बेबो बे बेबायदिनो माने जेरैबायदि इंराजि राव रोंग्रा गथ' सासेया जेरैबायदि इंराजि रावजों फरायग्रा गथ' सासेया माने रोंनायफोरा माने एसे साबसिन जायो बेबायदि बर' रावजों फरायनायाबो बिदिनो जा